अ नोंथां नोंथाङा फ्रि नामा।
औ दंथयो।
अब्ला जों दसे सम रायज्लाय जागोन ना नोंथां। हेल'?
अ मोज-मोजांङै खोनायाखै अ मोजांङै खोनायाखैमोन। अ बुंलाय बुंफिनलाय। अ खोनागासिनो।
अब्ला जों दसे सम रायज्लायजागोन नामा नोंथां?
अह अह रायलाय जागोन।
अब्ला आं नोंथांखौ सोंग्रोनोसै। मोनसे सोंथि। नोंथाङा दाबा दि बोथोराव मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो नोंथां?
ओ ओंख्रि जानायखौ बुङोब्लाथ' दाबायसायाव बिदिनो जा जोंनि आबादनिफ्राय मोनो बेखौनो जायो। जेरै दाथ' जोंनि जायगायाव अ बांसिनानो ओ बयहाबो थास'नि आबाद मावो नालाय, जों दाथ' थास'आ बि बिबार बारबाय नालाय। बिबार ओंख्रिखौ जायो।
बि ओ बिदिनो गोबां मैगंफोर जाबावो दा मानि बेखौनो जागासिनो।
औ। बे थास' बिबार ओंख्रिखौ आ माजों माजों जाजायो नोंथां?
बुंनो थांब्ला बेखौ जानायाथ' इदिनो बांसिनै बेदरफोरजों जायो आ थास' बिबार आ ओमफ्राय दाउ बेदर। ओमफ्राय नाफोरजोबो जायो आरो ना गोरान। ओमफ्राय बेनिफ्राय थास' बिबार अमा बेदर।
औ।
बिदियानोसै। ओ नोंथाङा दि थार अह। थास' बिबार ओंख्रिखौ माजों जायो बुंदों, नोंथाङा माबायदि सं संङो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। आंथ' नोंथां एअ थास' बिबारखौ अमाजोंनो बांसिन जानानै मोजां मोनो।
अह।
आरो नाफोरजोंबो जायो।
औ।
खारैयानो जायो बेखौ।
अह।
बिफांनिफ्राय खानानै लाबाय बिनि उनाव सायबाय।
हेल'?
औ मोजांङै खोनायाखैमोन। औ मोजांङै खोनायाखै एसे थाथ थाथ खोनादों। औ औ खोनादोएबार
औ अब्ला आं बुंनोसै नोंथां औ औ आंथ' बे थास बिबारखौ मार जानो मोजां मोनो अमा बेदरजों
औ
आ गजों
औ अ अ
अमा बेदरजों जायोब्ला आं गिबियावनो बेथास बिबारखौ खानानै लाबोयो बेनि उनावहाय बेखौ सायगोन बेखौथ बयबो सायखायो सेमादब आरो औ बेनि गुफुर मादाया बेखौ गारना लाबाय बेनि उनावहाय बेखौ सुबाय मोजाङैनो बेनि उनावहाय जायबा बेदरजों जागोन आंथ अमा बेदरजों जायो नालाय अमा अमा बेदरखौ एसे एवफ्रामग्रोनना लाबाय बेनि उनावहाय बे थास बिबारखौ होबाय होनानै बेयाव संख्रिबो होफाबाय होफानानै ओ खारै होखानानै एसे रबहोगोन बेखौ बियो जेब्ला गुरै जायो थास बिबार बिबारनि बिलाइया बे बिलाइ माने बे बिबार बिबारा ओ जेबो गुरि गुरि जागोन रबनानै औ अब्लाना बेहाय बानलु सामब्राम जाब्रां बेबायदि देनायखौ होबाय बेनि उनावहाय एसे ओ बेखौ रबनो होबावनानै दै होसिगोन नांगौ बायदि
ओ
बिबारा जेसेबां एसेबां नांगौबायायदि दैखौ होसिगोन बेनि उनावहाय गोबाव गोदौ होनांगौ
उम
बेनि उनावहाय आरो बियो जेब्ला एसे रानगोन अब्लाना ओ आंथ लाब्रा सिस्टेमै जायो नालाय लाब्रा बादि
उम
ओम ओम
ए नब्ला मोजां जायो आरो नाफामजों जानाय बायदिनो औ
उम
थि जायो